हेलौ औ नोंथां औ खोनादों दे।
दायो नोंथांआ फ्रि दङबा? जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानोबा नोंथांजों।
औ सावराय जागोन नोंथां आं दायो फ्रियावनो दंथ'यो।
अ अब्ला जोंहा औ
मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा।
अ दा जोङो गुवाहाटिनि सोमोन्दैनो एसे। सावरायनोसै नामा गुवाहाटटिनि मोजां गाज्रि बेफोरनि सोमोन्दै नोंथां।
औ सावराय जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा मोजां गाज्रि सोमोन्दै एसे बुंनानै होलांग्रोनो हागोन नामा।
औ नोंथां। गुवाहाटि होनना बुंङोबाथ' नोंथाङा मोनथि मिथिखायो जानांगौ बियो आसामाव थानाय मोनसे नोगोरमा। बेयाव गोबां सुबुंफोरानो गावसोरनि थांना थानायनि राहा महरै माखासे बिजनेस मावनानै सोरबा थांनानै दं। सोरबा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन दारिमिनफोराव खामानि मावनानै गावसोरनि जिउखौ खुंगासिनो दं आरो सोरबा सोरबा बिदिनो गोबां खामानिफोर मावनानै रायजो जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो दा गुवाहाटियाव गोबां मोजां गाज्रि बारहावाफोर सोमजियो जेरै जोंहा दारमिनफोरनि ओंखारनाय माखासे गेसफोरनि जाउनाव जोङो गुवाहाटियाव। गोबां बिदुं दुंनायखौ जों मोननो हायो आरो बेबायदिनो पलिउटेद सिटि होननानै जोङो गुवाहाटिखौ मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो जों गुवाहाटिनि मोजां फारसे नायोबा जोङो गुवाहाटियाव जोङो मोजां सोलोंथाइनि थाखाय एबा गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय जोंहा गोबां फसंथान फसंथानफोर मोननो हायो जेरै गुवाहाटि इउनिभारसिटि कटन कलेज रयेल ग्लबेल इउनिभारसिटि। बिदिनो गोबां इउनिभारसिटिसफोर आरो कलेजफोरजों बे नोगोरमायाव मोननो हायो बेबायदिनो जोङो। बे नोगोरमानि सोमोन्दै एसेबाबो। सावरायनो हायो दा नोंथाङा बे नोगोरमानि बागै इसे बुंथिना होदो नोंथां।
औ नोंथां गुवाहाटो। होनोबाथ' जों बयबो मिथिखायो गुवाहाटिया गाज्रिबो आरो मोजांबो मोजां होनोबा मानि थाखाय थाखाय बेवहाय गोबां सुबिदा दङ जेरैबायदि जायगायावनो थानानै गारि मोनो ओरै बेद' हमनानै बबावबा थांनोब्ला थांब्रबनो हायो। आरो गारिनि भाराफोराबो बांद्राय जाया बेबायदिनो। हस्पिटालफोरबो गोबां दं बिदिनो फरायसालिफोरबो गोबां मोजां मोजां दं बेहायसो जों गामिफोरनि सुबुंफोरा बेहायनो थाफैनानै एम ए फरायफैनाय बायदिखौ गुवाहाटियाव थाफैनानै फरायफैयो आथिखालाव बेबायदिनो गोबां स्कुलनिफ्राय लानानै हायार सेकेणडारि डिग्रि फरायनाय डिग्रि एम ए फरायनायफोरा गुवाहाटियावनो बांसिन फरायफैयो गामिफोरनिफ्रायबो नाथाय गाज्रि होनोब्ला बेनोदि बेवहाय गोबां गरम जायो आरो बेयो जाय जायगायाव गोबां उम जायगा जायगा मोनामनाय थायो मानो होनब्ला लेथ्रा माखासेखौ लेथ्रा माखासेखौ खाथि खा लानो गारनानै दोननाय नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो गामिजों आरो नोगोरजों गुवाहाटि नोगोरजों रुजुनो थाङोब्ला गामियानो साबसिन होनना बुंनांगोन आरो नोंथां मानोना ओम गामियाव थानानै नों गोबां मिथिंगानि सिङाव थानानै गोबां मोजाङै थानो हायो नाथाय गुवाहाटि नोगोराव बेफोरबायदि नङा दसे कारेन्ट गैयाब्लानो गोबां गरम जायो जेरैबायदि गामियावथ' कारेन्ट गैयाब्लाबो थानो हायो नाथाय बे गुवाहाटि नोगोराव थानो हानाया जोबोद गोब्राब आरो नोंथां। मानोना ओ दसे फेन लायाब्लानो थानो हाया बेवहाय बेबायदिनो ओ बिफां लाइफां जोबलांबाय ओ लामा बिल्डिं बानायनायनि जाहोनाव बेफोरबायदिनि थाखायनो गुवाहाटि खौ एसे गाज्रि होनना बुंनांगोन आरो नोंथां।
औ औ
आरो नोंथाङा गुवाहाटिनि सोमोन्दै माबाफोर सुंदयै बुंबावनो सानदों नामा
औ नोंथां दा जोंहा गुवाहाटिनि बिदुं बांनाय होनना बुङोब्ला जोङो आथिखालाव गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव जोङो आथिखालाव गोबां हाजो आरो दंफां बायदिसिनाफोरखौ दानफायबाय बिनि जाउनाव जोंहा गोबां बिदङा बावबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बायदि बायला दारबिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरनिफ्राय बिदुङा बांबाय बेफोरबायदिनो जोङो आथिखालाव बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो गिबियाव नो गुवाहाटिनि जेसेबां हाजोफोर दङ आरो दैमा दैसा सेर सेर थानाय माखासे बिफां लाइफांफोरखौ आथिखालाव फोजोबस्रांनायखौ नुनो मोनदों जेरै दिपुर बिलनि जिङाव थानाय दंफां लाइफांफोरखौ जोङो दान नुनो मोनदों बेफोरबायदि दानफायबाय थायोब्ला जोङो अफिसियेलि ओ बिदुङा बांखागोन नङा होमबा नोंथां बिनि थाखायनो जोङो बेफोर दंफां दाननायफोरखौ होबथानांगोन आरो माखासे हाजोफोरखौ सेफायनायखौ जों होबथानांगोन बिनि सोलाय जोङो गोदान गोदान बिफां गायनांगोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो गारि गुरा बाहायनायखौ एसेब्लाबो खम खालामनांगोन जाहाथे बै सिटि बासफोरजों दावबायो मानसिफोरा गावबा गाव गारिफोरखौ बांद्राय बाहाया बांद्राय बाहायालासिनो थायोबा जोंहा पलिउसन जानायनिफ्राय एसेबाबो बारग'नो हागोन आरो जोङो राङाबो एसे ओ खरसाया खम जागोन मानोना जोंहा बासाव इसे खरस खम थाङो नाथाय नोङो पार्सनेल गारि लानानै थाङोबा पलिउसनबो इसे बांबाय आरो नोंहा पार्सनेलि गोबां खरसबो जायो थाव सोनायाव। आथिखालावथ' थावनि बेसेना गोबां बांगासिनो नङा ओमबा नोंथां?
औ
बेबायदिनो जोंहा गुवाहाटिनि फारसे नोजोर बोनानै नायोबा जोङो मोजांबो नुयो गाज्रिबो नुयो गुबुन ओ सा सानजा भारत एबा नर्थ इस्ट बे बेफोर स्टेटफोरनि रुजुनायाव जोंहा ओ आसाम एबा गुवाहाटिखौ गोबां लेथ्रा होनना बुंनांगोन मानोना आदार स्टेटफोराव जोंहा मेघालय होन ओ बिदिनो त्रिपुरा होन बिदिनो जोंहा अरुणाचल होन बेफोराव गोबां साफा लाखिनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदि टाउन सहरफोरखौ ओ बेफोराव बांसिन खायसे खायसे ओ
हादोरसायावथ' ओ हरनखौनो दामबावा आरो ट्रेफिक रुल्सखौ गोबां मानिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। नाथाय गुवाटियाव जों बिदिखौ नुनो मोननाय जाया जाय हागौ बेनो बाइक साखावनाय गारि साखावनाय बेफोरबायदि ट्रेफिक रुल्स मानि आरो गोबां पेम्फा दामनाय हारला बेफोरखौ जों गुवाटिनि गेजेर राव नुनो मोननाय जायो बिदिनो नोंथाङा दा गुवाटिनि सोमोन्दै इसे फोरमायना होबावदो नोंथां।
औ ओ गुवाट बेबायदिनो गोबां माखासे पार्कफोर दं बेफोरावहाय ओ बेरायनानै गोजोननाय मोनो जेरैबायदि बेलासि समावहाय बेरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो माने। जेरैबायदि दङ ओ ब्रह्मपुत्र रिभार पार्क उजान बाजार पार्क बेबायदिनो गोबां गोदान गोदान ओंखारदों बेबायदिनो ओ गो ओ जु बेबायदिनो ओ कलाखेत्र। आरो ब्रह्मपुत्र लेक दिपर बिल दिगल' फुख्रि। बेफोरबायदियाव बेरायनानै बेलासि समाव बेरायनानै गोजोननाय लानो जोब बोद मोजां जायो माने नोंथां बिनिखायनो बुंनो हायोदि गुवाहाटियाबो फारसेथिं नायोब्ला मोजाङानो आरो फारसेथिं नायोब्ला गाज्रिबो होननानै बुंनांगोन मानोना बेफोर पार्कआवहाय ओ उन्दै उन्दै गथ'फोराबो फैनानै गोबां जरा जरा बेरायनाय आरो उम बेफोरबायदिनो गो ओ
बेफोरबायदिनो बिमा बिफाया ओ मोनथि ओ बिमा बिफानो मोनथि होआलासे फोर जायगायावहाय बेरायफैनानै सोरजोंबा बेरायनाय सोरजोंबा बहाबा थाहैनाय बेफोरबायदिखौबो बे ओनसो ओ जायगायावहाय नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला उम मा बुंनांगोन नोंथां ओ मो मोजांखौनो होननानै बुंनांगोन बिथिं नायोब्ला मानोना बेवहाय गोबां जायगा दं बेरायनो गोनां। बेफोर जायगायाव बेरायनानै गोबां खोथा मोनथिनो हायो। आरो नुनो मोनो आरो गुवाटियाव थायोब्ला गामियाव गामियाव थानाय आरो गुवाहाटियाव थानाय ओ सासे सुबुंखौ नाय नायोब्ला गोबां फाराग नुनो मोनो माने गामियाव थायोब्ला ओ एसेब्लाबो जाम्बा जाम्बि बायदि जायो माने जुदि नोगोराव थाहैयोब्ला बे सुबुङानो गोबां दुस्थु जालाङो माने नोंथां बेफोरबायदिनो नोगोराव थानानै गोबां सोलायनो हायो नाथाय नोगोराव थानानैबो खायसे सुबुंङा गाज्रि जाफैनायनि एगजामपोलबो दंङ जेरैबायदि न'निफ्राय फैबाय नोगोराव फरायनो होननानै नाथाय बेफोरबायदि गुवाहाटियावहाय थाफैनानै गाज्रि जानाय गाज्रि लामाजों थांनाय जौ जुवाजों गफबना थानाय सोबनाय जानायजों थानाय बेफोरबायदिनो बिमा बिफानिफ्राय रां दाबि हरबाय थानाय बेफोरबायदिखौबो बे नोगोराव थानाय खायसे खायसे सुबुंखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां मानोना बिनि गुवाहाटिनि बारहावाया गाज्रिबो आरो मोजांबो गासि नाथाय खाय खायसे सुबुं गासैबो सुबुङा गासैबो सुबुङानो गाज्रि जायो बे नङाद खायसे गोबां सुबुङानो दं गुवाहाटियाव थानानैबो गिदिर गिदिर मानसि जानाय गोबां गिदिर गिदिर जब मावनाय नाथाय जाय गोसो हमथानो हाया बिसोरो गुवाटियाव थायोब्ला गाज्रि जायो बेफोरखौ आं बुंनो बुंनो सानो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा
औ औ नोंथां दा जोंहा गुवाहाटियाव जोंहा मोनसे दावबायग्रा जायगा हिसाबैबो गोबां बुहुमनि खना खनलानि जायगानिफ्राय जोङो गुवाहाटियाव जायगा नायफैनायखौ नुनो मोननाय जायो मा बोरैहाय होनना बुङोब्ला आथिखालाव जोंहा जेरै दावबायग्रा जायगा एबा मन्दिरफोरखौ मोननो हायो जेरै कामाख्या मन्दिर बेयावबो गोबां खना खनला हादोरनि गुबुन गुबुन हादोरनि सुबुंफोरा फैनानै खुलुमफैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जायगाखौ नायदिंफैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मन्दिर हिसाबै दंबावो उमानन्द मन्दिर बेबो मोनसे जोबोद समायना मन्दिर बियो बुरलुं बोथोर दैमानि गेजेराव एबा दिपआव थानाय मोनसे मा होनो बेखौ मन्दिर आरो बियो बुहुमनि बयनिख्रुइ दुइसिन जिब महरैबो मिथिजायो बेनिखायनो जोङो बेफोराव फैनानै गोबां दावबायफैनायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंहा गुवाहाटिनि सोमोन्दै आरो बुंबावनो हायो जे नोंथाङानो बुंलांबाय मोजां गाज्रि जोंनि सोमोन्दै दा आंबो बेफोरनि सोमोन्दैनो एसे बुंलांनोसै दा गुवाहाटियाव थाफैनाय सुबुंफोरखौ बांसिनानो मानसिफोरा गाज्रि नोजोरजों नायो नंङा होमबा नोंथां दा गुवाहाटियाव थाफैनाय बांसिनानो बांसिन बिनो गाज्रि नोजोरजों नायोब्लाबो दा खायसे खायसे बिथिङाव जों नायोब्ला गोबां एगजामपोल जों मोननो हायो मोजां जानायफोरखौबो जोंहा बर'नि बिफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआबो सानसे समाव गुवाहाटियावनो थानानै सोलोंथाइ लानायखौ जों मोननो हादों आरो बिनि अन बर'नि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि ओ गिदिर गिदिर लिडारफ्रा जोंहा थियावनो थानानै गोबां सोलोंथाइ लानानै आथिखालाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल एबा बि टि सि ओनसोलखौ ओ खुंगासिनो दं एबा बेफोराव गावसोरनि लिडारसिपखौ लाखिलांगासिनो दं बेबायदिनो जोंहा गोबां मा होनगोन बेखौ बुंफोरलु एबा एगजामपोलफोरखौ जोङो ओ मोननो हायो गुवाहाटिनि मोजांनि फारसे दा गुबुन गुबुन सुबुंफोरा जायफोरा गामियाव थानानै ओ गुवाहाटियाव थाग्रा सुबुंफोरखौ गाज्रि होननानै बुङो बिसोरो एक्सुेलि ओ गुवाहाटिनि बारहावाखौ मोजां मोनो मिथिया जानो हागौ जायनो ओ ग औ नोंथां
ओ जोंनाबोथ' बिदिब्ला समा नै जानानैनो फैबायमोन
औ नोथां औ
दोनथ'लायनांसिगोन माथो जों नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबथ'नांसिगोन
औ दे नोंथां दे फोजोबनोसै बिदिब्ला औ
उ ओं